गोजोन हामलाय जासिनो हरनाय थाबाय नोंथांसिम। औ नोंथांनिसिमबो। दाथ' दै
दिनै आङो नोंथांनिसिम कल खामनायनि जाहोनानो जादों ओ जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायगोन। बे टपिकानो जाहैबाय हाथाय बाजार। जोङो हाथाय बाजार होनोबाथ' मोनथि खायो जों हा थाइ बाजारावनो ओ गासै नांगौ बेसार गास सै जिनिसखो जोङो बायनानै लाबोनो हायो। मानोना जोंनि गासै नांगौ खौ जों हाथाय बाजारावसो मोनो। गोदोनि समाव बेबायदि टावान सहर गैयामोन नाथाय दानि जुगाव जोङो नुनो मोनो। गोदोनि समाव जोङो बेबायदि टावान सहराव जोङो जोंनि नांगौ खौ जोङो मोनामोन मानोना हाथाय बाजारानो सिगांग्रो बेबायदि ओंखारदों। गासै जोंनि जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै जोंनि गाननाय जोमनाय गासै नांगौ खिनिखो जों हाथाय बाजाराव मोनो।
औ नोंथां।
जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंनि जानाय लोंनायनि फारसे जोङो नायोब्ला मैगं थाइगं। बिदि गासै नांगौ मस्ला थावनिफ्राय लानानै गासैखौबो संनायनिफ्राय जानायनिफ्राय गासैखौबो जों हाथाय बाजाराव मोननो हायो। जेरै बर' आइजोफोराबो गावनि फालांगिजों लोगोसे गावनि देहा खौ सुफुंनो थाखै बिदि न'आव गायनाय मैगं थाइगं जेरै लाइ लाफा बेफोरबायदिनो बेसरफोरखौ मुलाफोरखौ जेरै हाथाय बाजाराव फानहैयो आरो फाननायजों लोगोसे गावनि देहाखौ सुफुंसार होनो हायो। ओ बजाराव हाथाय बाजाराव मोननै रोखोमनि सोलियो जेरै फाननाय आरो बायनाय बे मोननै रो खोमा सोलियो। फानग्राया गावनि न'आव थाखानाय एबा मोनसे बिजनेस हिसाबै बाजाराव बेबायदि मैगं थाइगं एबा जिनिसफोरखौ फानफैयो आरो बायग्राया गावनि नांगौनि गासै जिराद गासै आगजुफोरखौनो बायो। नोंथाङा हाथाय बाजारनिफ्रायसो माफोर बुंनो सानगोन नामा?
हाथाय बाज
लोद्रोबो जाया नालाय ब्ला ओ फान्थाव कबि बायदिसिना लाव उम लाइ मुला इफोर बायदिखौ जोङो हाथाय बाजाराव लांनानै फानहैनो हायो।
बेफोरजोंनो फानना
औ नोंथां
बेफोरजों जोङो गाव
ओमफ्राय जों ओै बायदि मोनाव खेबसे जाबावो जायो बेथ' जोन लानानै जाहैबाय आरो बिनि बादैबो बेयाव मोन जायो बेयावबो जोङो गावनि नांगौ बायदि मुवा बेसादफोरखौ मैगं थाइगंफोरखौ लानानै फैनो हायो ओरैबायदि
औ
नोंथाङा एसे फोरमाय
औ हाथाय बाजारा बेबायदि जेराव जोङो जोंनि नांगौखौ मोनो गोदोनि समावथ' बेबायदि टाउन सहरफोर गैयामोन दानि जुगाव गोबां टाउन सहरफोरखौ बर'फ्रावबो जोंनि बाजाराव बिदि हाथाय बाजाराव नांगौ जानाय जिनिसखौ जोङो मोननो हायो नाथाय गोदोनि समाव जोङो बेबायदि गासै नांगौ जिनिसखौ जोङो मोननो हायामोन मानोना गोदोनि समाव बिदि टाउन सहर बे खाथि खाला गैयामोन दानि जुगावसो बेफोरबायदि हाथाय बाजारजों लोगोसे गोबां बिदि गिदिर गिदिर टाउन सहराबो ओंखारबाय आरो बुंनो थाङोब्ला गामि गामि खाथि खालायावबो बेफोरबायदिनो जेरै हाथाय बाजारफोर बायदि सेन्टार बिदि फिसा बिलाफोर थायो जोङो बेफोरावबो नांगौ जानाय गासै आगजुखौ जोङो मोननो हायो हाथाय बाजाराव बेबायदि रोखोमनि फाननाय आरो बायनाया सोलियो जेराव दख'नाफोर फानो फानग्राया बर' आइजोफोरनि थाखाय बिदि गाननाय जोमनाय जि जोम फालिफोर बिदि गासै जिनिसखौनो जोङो बायनो हायो हाथाय बाजाराव आरो जों हाथाय बाजाराव फिथाइ सामथाइनिफ्राय लानानै गासै मैगं थाइगंखौबो बायनो हायो बे फिथाइ सामथाइफोरखौबो बेबायदिनो जेरै बेफारिफोरा फानो जेरै आपेल आंगुर थालिर बेफोर गासै जोङो जिनिसखौ जोङो गासै जानाय फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो बायनो हायो आरो बे जों लोगोसे जों जि फिथाइखौ जों बायना जायो जों बे जों जोङो मोजां देहाखौ मोननो हायो बिनि थाखाय जों हाथाय बाजाराव बेफोर आगजु एबा जाग्रा मुवाफोरखौ जोङो बायनो थाखाय थाङो
औ औ
आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला गोबां बेबायदि नांगौ जानाय न'नि सामान फोर जेरै जिरायनो थाखाय सियारफोर बिदिनो गोबां बिदि सकिफोरखौ जोङो हाथाय बाजाराव मोनो बेफोरखौ जोङो गोदोनि समाव गुबुुनाव नामायबा मोनामोन जेरै टउन टाउनफोराव थांनो थाखाय गोबां बिदि गोजान गोजान थांनाङोमोन नाथाय दानि जुगाव सोलायबाय हाथाय बाजारनिफ्रायबो बेबायदि सोलायलांनायखौ जोंङो नुनो मोन्दों जेरै टाउन सहरफोर बायदि सोलायलांदों नोंथाङा आरो माबाफोर बुंनो सानबायो नामा
ओ हाथाय जेनेबा जायबा टाउन सहर होननानै बुंदोंमोन ना नोंथाङा ओ टाउन सहर जोंनि जोंनि गामि आगोलनि हाथाय बाजार मैगं थाइगंफोरखौ खम दामाव मोननो हायो ओ जायबा टाउन सहर नाम होनानै गोनां जायो गासै बुसथुयानो एखे एखे फ्राम होनना बुंबाबो माने टाउन सहराव ओरैबायदि जाहायो जायबा मैगं थाइगंफोरा ओ सानथामजों मोननो गोनांमोन बेखौ सानसेयावनो बिसोरो बायदिसिना हासार मुलि बायदि होनानै बिसोरो फोमोननानै फानो बेफोरबायदिनो बेनिखायनो टाउन ओनसोलाव बांसिन दाम होनानै जोङो बायनो गोनां जायो बे बेफोरबायदि जों जोंनि गामि ओनसोलाव गावनो गामि गामि आबाद मावनायनि खारनाव जों गामि ओनसोलनि जायबा आखाइफोरा जायो बेफोराव जोङो खम बेनाव बायनो हायो बेफोरबायदि आरो
औ नोंथां नोंगौ जोङो इदि हाथाय बाजारफोराव जोङो गामिनिफ्राय फानहैयो बिदिनो जेरै लाइ लाफा मैगंफोर बिदिनो मुला बिलाइ फोर बेफोरखौ जोङो बर' आइजोफोर एबा गामियारिफोरनिफ्राय जोङो खम बेसेनाव मोनो आरो बेखौ जोङो फ्रेसै मोननाय जायो सानसेनि फुङाव खानायखौ जोङो सानफुफोरावनो मोनजानाय जायो नाथाय जोङो टाउन सहर फोराव जुदि जों बायनानै जायो बेफोरखौ जोङो बिदि फ्रेसयै जोङो मोननाय जाया बेखौ सानथाम सानब्रै एबा बिदि साननैनि सिगांफोराव बिदि लरहायना थानाय बेफोरबायदि मोजां जोङो मैगं-थाइगं एबा जाग्रा मुवा-बेसादखौ जोङो मोननाय जाया बेखौ बिसोरो टाउन सहराव फानो फाननो थाखाय बिसोरो गोबां बिदि फ्रिजफोराव दोनो आरो बेखौ सानथाम सानब्रैनिखौ बि बिदिनो जाहाथे गोथाङै थायो बे फोरनि बिदिनो गुबुन गुबुन मेदिसिन एबा मुलिफोर होनानै बिथा बिसोरो दोनो आरो टाउन सहराव जों जेब्ला जाग्रा मुवाफोर बायना जागोन जोङो फ्रेसहै मोनजाया आरो बेफोरखौ जानानै जोंनि देहायावबो गोबां बेबायदि बेमार-आजारफोरखौ जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिदिनो देहाफोराबो लोरबां जायो बिदि मोजां सक्तिखौ जों मोननो हाया जायनि जाहोनाव हाथाय बाजार हाथाय-बाजारानो जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि गोनां आरोना
औ औ
हाथाय-बाजाराव थांनो थाखाय जोङो खाथि खालायावनो मोनो हाथाय-बाजारखौ हाथाइ-बाजाराव जोङो माब्लाबा बिदि गारि मथर गैयाब्ला जोङो थाबायनाब्लाबो थांनो हायो मानोना बि खाथि खालायावनो जायो आरो सेन्टारफोरबो जायो नाथाय थाउन सहराव थांनो थाखाय जोङो गोबां बि दि गारि मथरनि सायाव थांनाङो
औ
आरो गोदोनि समाव बेबायदि टाउन सहर गैयामोन जायनि जाहोनाव आरो बिदि गारि मथरफोरखौबो जों मोननाया गोब्राबमोन नाथाय दानि जुग गाव बिदि गारि मथर ओंखारनायनि थाखाय जोंनि गामिफोरनि गासै ओनसो सोलनि मानसियानो ओ सोलायलांनो हमदों आरो टाउन सहराव बिदि थांनो हमदों। गोबां मानसियानो बिदि हाथाइ बाजारखो एसेग्राब बिदि थांलाय फैलाय खालामनायखौ जों नुनो मोनाखै आरो बिदि हाथाय-बाजाराव गोबां मानसियानो बिदि खम जाबाय बे थांलाय फैलाय खालामनाया नाथाय गोबाङानो दं दाबो बिदि हाथाय-बाजारखो दाहालागि गाराखै मानोना हाथाय-बाजारानो जोंनि थाखै जानाय-लोंनायनि मोनसे मुलाम्फा मोननाय मानो होनोब्ला बेयाव जों गासै बेसे सारखोनो जों खम बेसेनाव मोनो आरो नांगौबादि दामहै जोङो नांगौ बायदि बेसेनाव जोङो बिदि बायनो आरो फाननो हायो जायनि जाहोनाव ओ फानग्राफोरनि थाखायबो मोजां मुलाम्फा जायो आरो बायग्राफोरनि थाखायबो मोजां मुलाम्फा जायो नोंथाङा
जायबा नङा जायबा जोंनि गामि ओनसो सोलाव हाथाय-बाजार जायोना बेयाव जोङो ओ गावनि नांगौ जानायखौ जोङो थाब थाबनो लानानै फायनो हायो
औ
जायबा दि दिनै दा नांबावगो नामब्र'बगो जानाय बुस्थुखो जोङो थाबनो थांनानै लाना फायनो हायो। आरो जायबा टाउन ओनसोलनि जायगा ना बेफोरावथ' जोङो थांनो होनबा थांनो हाया ओरैबायदि ओ जोङो सा साननै सानथामनि उनावसो थांनानै लाना फैनो गोनां जायो नांगौ जानायफोरखौबो थबनो लाना फैनो हाया दा जोंनि गामि ओनसोलाव बा जोङो गावनि नांगो जानायखो थांनानै लानानै फैनो हायो थबनो ओ बुहुद खम समनि गेजेरावनो जोङो गावनि नांगौ जानायखो सुफुंनो हायो आरो बेबायदि
औ
हाथाय-बाजार होनोबाथ' जोङो गासै गासै मुवा बुस्थुखोनो मोनजोबखायो फिथाइ-सामथाइनिफ्राय लानानै गाननाय-जोमनायनिफ्राय बायदिसिना गासैखौबो सब मोनजोबखायोआनो बेबायदि नोंथाङा माबाफोर बुंनायदोंमोन
औ
खोनादोना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां हाथाय बाजाराव जोङो जोंनि गाननाय-जोमनाय गासै दख'नाफोरखोनो गासै बर' आइजोनि-गाननाय जोमनायखोनो जों एबा जोंनि नांगौ जानाय गासै मुवाखोनो जोङो एसे खमाव मोनो आरो नांगौ बायदि जों बेसेनाव मोननो हायो नाथाय जोङो थाउन सहराव थांनानै जुदि जों नायोब्ला बेबायदिनो जोङो हाथाय-बाजारनि बायदि बेसेनाव जोङो मोननो हाया ओ
औ
टाउन सहरनि गासै गाननाय-जोमनाय आरो बिदि गासै आगजुनि बेसेनानो एसे बिनिख्रुइ बारा जाहोनाव जोंनि गामि ओनसोलनि गोबां बिदि गोरिबफोरानो बि टाउन सहराव बिदि गावनि नांगौ मुवाखो जों बायनो हाया जाहोनाव हा थाय बाजारखौ जों जानो गोनां जायो बिनिखायनो हाथाय-बाजारानो जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर आरो नांगौ मुवाखौ मोननाय बेबायदि हाथाय बाजारा जायो आरोना
औ
अब्ला जोंहा दिनै समा गोबां जानानै फैबाय अब्ला जोङो दिनैनि टपिकखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन नोंथां।
औ गोजोननाय